हेलौ नोंथां।
औ औ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोना जादों नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो आं नोंथां।
औ।
होमबा उम थावरायनो हागोन ना नोंथां? औ होमबाथ' जोंना थ' गोदोनिफ्राय जों सोलिबोनाय बैसागो बैसागु जोङो बैस बैसागु जोङो उम थ' गोदो गोबां सान जोङो फालियोमोन नाथाय स्नि दिनल' जों आथिखालाव फालिनाय जायो बेखौ जोङो मा मा बायदि जोङो बैसागु फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां जाखिनिखौ आं नुदों बेखौहाय नोंथांनिसिम फोरमायना होगोन आरोना आङो।
औ नोंथां औ।
औ बैसागो होनोब्लाथ' जोंनि रंजानाय बोथोर नङा होमबा नों थां बेयोथ' बोसोराव खेबसेल'सो फैयो। औ। बैसागोनि माने गिबि सानखालि आरोना
नंगौ नंगौ
गिबि सानखालि जोङो मोसौ थुखैनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेखौहाय ओ मोसौखौहाय माबोरै थुखैयो होनोब्ला
अ' मोसौ थुखैनो थाखाय जोंनो गोबां माबा माबि नांगोन आरो ना जेरै औ नोंगौ लाव फान्थाव बिदिनो थाराय बिलाइ
औ नंगौ
औ आरो दिग्लि लेथि बिलाइ नामा होनोमोन नोंथां बेखौ आरो औ बिदिनो ओ लाव फान्थाव बिदिनो नांगोन आरो ना मैगं थाइगं औ बेनिफ्राय जा दिनखालि मोसौखौ थुखैगोन बे खालि बिदिफोरखौ ओ गासैखौबो ओ जगारखौ लाजोबनानैहाय ओ मोसौखौ
ओम औ नंगौ खोनादों नोंथां
औ मोसौखौहाय ओ खाथिनि दैसा दैसा फोरावहाय थुखैनो लांनाय जायो एबा ओ न'खर फोरावनो जुदि फुख्रिफोर थायोब्ला आरो ना फुख्रिफोरावबो थुगैनो हायो आरो आरो दैसाफोराव खाथियाव दैसा दङोब्ला बेयावबो लांनानै थुखैनाय जायो आरो बिदिनो लाव फान्थाव बेफोरखौ खौहाय ओ सारना होना अ खुबैना होनानैहाय बे थुखैनाय जायो आरो ना औ आरो बे दिनखालि माने औ मोसौखौहाय गनजों बुनो मोना खोमा ना नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ बिदिनखालि जों जेरै जोंना बुग्रा दंखायो ना नोंथां
औ बे जे थाराय
औ नों
खारायजोंहाय बुनाय जायो आरो मो औ नियम बायदियैहाय माने जों गनजों बुनो मोना आरोना बै सानखालि।
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बिनिफ्राय ओ अखानायनायैहाय माने ओ मोसौ थुखैनायनि अखानायैहाय जोङो ओ गावबागाव नखरफोरावसो ओ बिदिनो फुजाफोर होनाय जायो आरो ना
नंगौ नोंथां नंगौ
औ न'खरफोराव एसे फुजा होनाय जायो आरो गोदोरा उन्दैखौ बोर सारस्रिनाय उन्दैया गोदोरनिफ्राय माने अननाय लानाय बिदिनो आरो ना
नंगौ नोंथां नंगौ
औ आरो बिनि बिनि अखानायैहाय जोङो बिनि अ खानायैनिफ्राय जोङो मोसानो थाङो नामा नोंथांन
नंगौ नोंथां नंगौ गामि गामियाव
गामि गामि औ बेनि अखानायैनिफ्राय जोङो गो दोर गोदोर उन्दै बिदिनो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो ज'यैहाय आरोना रंजा जानो थाङो आरो ना।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बिनिफ्राय बिदिनो सतदिन औ स्नि स्नि सानसिम माने फालिनाय जायो आरोना बैसागो बोसोरखौहाय औ नोंथांमोननिखिहाय माबोरै फालिनाय जायो एसे फोरमायना होदो नोंथाङा
औ नोंथां दा नोंथाङा जेरै बुंलांदों नोंथां उम उम जेरै नोंथाङा गिबि सानखालि जोंनिथिंबो बेबायदि मोखौनि मोखौनि बैसागु आरो मोखौ थुखैनायखौ जों फालिनाय जाया नोंथां जोंथ' मोखौ थुखैनायाव जोंनो गोबां ओहोम उम गोबां बेसाद नांगौ जायो नोंथां जेरै लाव फान्थाव ओहो थारायनि आरो जोंना दिग्लिटि जेरै ओमफाय जोंना मोसौ बुग्रा जेरै मोखनानि जोङो ओहोम बिफांखौबो जोङो लानाय जायो आरो नोंथां।
उम
बेनि उनाव जोंना बैखौ जोङो मालाखौ सुयो आरो नोंथां। माला सुखांनानै जोङो बेखौ जे जोङो हाना लादोंमोन लाव फानथाव बेखौ जोङो मोखौ खौ जोङो फुङावनो जोङो उथिनानै थुखै थुखैनो थाखाय जोंङो जोङो जेरै बिलो नङाब्ला जोङो ओ जेरै दैमा दैसा नङाब्ला जोङो हाखर
इ औ।
बेफोरबायदियाव जोङो थुखैनाय जायो आरो नोंथां थुखैखांनानै जोङो बैखौ जोङो मोनसे जायगायाव जोङो बिफां नङाब्ला जोङो बे हाग्रा बायदिसिना जायगायाव जोङो लांदां जायगायाव खाथ'ना दोननानै बेखौ जोङो लाव फान्थाव सारनानै जोङो गोदो जोंना बुंबोनाय लाव जा फान्थाव जा बेखौ जोङो बुङो आरो नोंथां। थांनानै जोङो बैखौ जोङो ओ जोङो थारायजोंनो जोङो बुनाय जायो आरो नोंथां मोसौखौ बेनि उनाव जोङो बैखौ लाव फान्थाखौ जों सारना हायो बेनि उनाव जोङो बै जोंना साराय सारायनि हांगार नङाब्ला जोङो खान्था फोरनि हांगारफोरखौ जोङो मोसौनो फथा एबा जों बेखौ फोननाय जायो नोंथां बेनि उनाव जोङो बेखौ जोङो लांदां दुब्लि नङाब्ला फोथार फोराव जोङो हेंगारनो हायो बे अ' बेनि जोङो हुम हुम हर जाब्ला जोङो मोखौखो न'आव लाबोनो गोनां जायो नोंथां लाबोनो गोनांब्ला जोङो बै बिसोरनि फागा नङाब्ला जों दिरुंखौ जोङो जोङो थौ बाथौ जों एसे बाउनानै बिसोरनो जोङो गोदानै जोङो दिरुं होनाय जादों नोंथां बेनि उनाव नों थाङा जेरै बुंलांदोंमोन नोंथां। जोंना बेनि नैथि सानखालि जोंना रंजानाय फोरबो आरो नोंथां मानसिनि। बेनि उनावथ' जोंना बायदिसिन ना जोंना बर' हारिनि गानग्रा जेरै दख'ना नङाब्ला ब ओ बर' हौवासाफोरनि नङाब्ला जोंनि सेंग्राफोरनि नंगौ नोंथां बेफोरखौ जोङो गाननायखौ जोङो नुयो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंना बेबादिनो जोङो जानानै जोङो लोंनानै बे बे खालि जोङो मोसानाय जोङो रंजाना थायो आरो नोंथां। बेनि जोङो मानसिनि सानखालि बेनि उनावथ' जोंना नै बेनि अखानायै जोंना थ' जोंना जोङो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराय बुरै जोङो जयै जोङो लोगो नांनानै जोङो गामिनि न'खर न'खर जोङो मोसानायखौ नुयो आरो नोंथां खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै
औ बिदिनो जा मोसा मोसानायावहाय जा नांगौ दामजु बेफोरखौ लानानैहाय जोङो मोसानो ओंखारलाङो आरो ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ बेनिफ्राय जोङो मोसानानै जि एसे बाहाय मोनो जोङो बेखौनो जोङो गोसो गोथारै जों आजावो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो बै बेबादिनो जोङो सानसे साननै जोङो सानथाम जोङो लास्ट नोङो जोंना बैसागु जोबनानै जोङो लास्ट खालि जोङो जि मोनदोंमोन जोङो बैखौनो जोङो ओंखाम बोथिसे नङाब्ला जो खानाय हिसाबै जोङो जानाय जायो आरो नोंथां। औ नोंथांमोननिथिंबो बेबायाददि खाना थानाय जाया नोंथां।
औ जायो नोंथां बि बिदिनो अ सानब्रै सानबा बिदि माने मोसानानै आरोना जा मोनो जा
जांनांगौ।
मोनो बेखौहाय जोंनिखिबो बिदिनो जानाय जायो आरोना बोथिसे ज'नो गासैबो
नंगौनो थां
औ मिनि खुसियै गासिबो बिदिनो बोथिसे ज जानाय जायो आरो।
औ औ नोंथां थांनाव आं मोनसे माने बैसागु बोथोरनो मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन नोंथां। औ दा नोंथाङा नोंथाङाथ' हाबा फुथलिखौ नोंथाङा नोंसोरनि ओनसोल फालिनायखौ नोंथाङा नुबोदों नुबोदों ना नुबोाखै नोंथां।
हाबाब बेखौ जोंनिखि आङो नुवाखै नोंथां।
औ बेखौबो जोङो बैसागोनि जोङो लास्ट जेब्ला जोंना बैसागो बोथोरा जोबनो सान जायो जोंना लास्ट जोंना थारिख जेरै नैजिगु थारिख खालि जोङो बै बैसागुनि जोंना जेब्ला जोबगोन जोंना अब्ला जोङो हाबा फलिखौ जोङो आबै आबौखौ जोङो फुजा होनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंना बै आबै आबौखौ जोङो जेब्ला जोंना बैसागु बोसोरनि गोदान बोसोर नालाय बेनि उनावनो जोंना बेनि उनाव जों आबै आबौखौ बरायनानै जोङो बायदिसिना बेसोरनि गोदोनिफ्रायनो जोंना फोथायनाय दं आरो नोंथां जोङो आबै आबौखौ जोङो फुजियोब्ला जोङो बायदिसिना जोंना जोङो बोर मोननो हागोन बेनि थाखायनो जोङो बैखौ बैसागुनि लास्ट खालि जोङो बेखौ फुजिनाय जायो आरो नोंथां नोंथाङाबो बैसागुआव जोङो माबाददि जोङो जानायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जेरै जोंना गिबि सानखालि मोस थुखैयोब्ला
औ। औ।
जेरै जोंनाथ' सेजौसे जोंङो जानायखौ खोनाबोदोंमोन नाथाय जोंनाथ' आथिखालाव जेसेबां जोंना बेफोरबायदि ओ जानाय लोंनायखौ नुला बेखौ नोंथाङा मा- मा जायो जेरैखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ, जानाय माने से जौसे माने बे मैगं थाइगं मैगंफोरखौ होनदों ना नोंथाङा औ बिदिथ'।
जेरै जोंङो
जेरै औ नंगौ नोंथां दिंखिया जायो आरो बे जे ओ दैयाव मोनो जे दैयाव मोननाय मैगं मा होनो बेखौ धन्द्र ना मा होनोमोन?
औ नंगौ -नंगौ।
बिदिनो हेलांसि बिदिनो औ बिदिनो ओ फोथाराव मोननाय माना- मुनि
नंगौ।
आरो ना आरो बिदिनो गोबां दोङो नोंथां आं दा बुंजोबनो हानाय नंला।
थालि थस्लाबो दं नोंथां।
अ नंगौ -नंगौ।
बेफोरबायदिखौनो जोङो गोदोथ' जों गोबां मोनो औ नंगौ।
बिदिनो गोदै- गोदै गोबाब गासैखौबो जानाय जायो आरोना नोंथां। औ।
बेखौ जोंङो मानो जायो होनब्ला जोंना गोदोनिफ्रायनो जोंङो फोथायनाय माने जों खोनाबोदों आरो नोंथां बेखौ जाहैबाय जोंना जेरै जोङो जोंनाथ' गोदान बोसोर फैयोब्ला जेरै बार, अखा जोंना बैसागु बोथोराव फैखायो नालाय नोंथां बार, अखा बायदिसिना जोंना फैयो। बेखौ जोंना बेफोरो मोजाङै जोंना जायो होननानै जोङो फोथाय बोनाय दं आरो नोंथां औ -औ। होमब्ला नोंथां जोंना टाइमाबबो थ'बायमोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ -औ गोजोनथों नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।